औ नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा दा फ्रिना नोंथां
औ फ्रिनो दं नोंथां
औ आं नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि मैहुर खालामनाय नङा होमबा नोंथां। दा बर' फ्रा गोदो बोरै बोरै मैहुर खालामबोयोमोन आरो मैहुर खालामनानै बोरै जायोमोन आरो मैहुर खालामनानै गाव गावनि जिउखौ बोरै खुंबोयोमोन नङा होमबा नोंथां दा बे मैहुर खालामनायनि सायाव नोंथांजों आङो सावरायनो थाखाय नोंथांनाव एसे कल खालामहरनाय जादों नोंथां।
औ नोंथां औ
जागोनना नोंथां
औ नोंथां औ जागोन
नोंथाङा एसे जागायग्रोना होनोसै नोंथां हायोबा
अ हागोन नोंथां हागोन
औ एसे
दा बर'नि मैहुर खालामनाय होनोबाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ आजै आजौमोननिफ्रायनो जोंना बर'हाय मैहुर खालामनानै जाबोखायोमोन जिउखौहाय खुंबोखायोमोन नङा होमबा नोंथां।
अम अम नोंथां थारैनो औ
दा मैहुर खालामनाय होनोब्लाथ' अनेक रोखोमनि मैहुर खालामनानै जायोमोन जोंनि बर' फोराहाय नाथाय दा-दानि सम बरावहाय माने नाथाय माने मैहुरखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनलिया दाना माने गोदोनि समफोरावहाय जेरै मैहुर खालामनाय होनोब्ला जेरै ओ जोंहा हाग्रायावहाय थांनानै ओ माखासे हाग्रानि जुनारफोरखौहाय माने मैहुर खालामनानै लाबोयोमोन नङा होमबा नोंथाय थांनानै माने जिउ खुंनायावहाय थांनानै थानो थाखाय आरो जानो थां जानो आदार नांगौ नालाय गोदो बांसिन ओ मैहुर खालामना जानानै थांनानै थायोमोन दा बिदिनो जेनेबा मैहुर खालामनाय होनोब्ला जोंनि माखासे माने जोंङो ना हमनायफोरखौबो जों मैहुर खालामनायावहाय जोंङो गोग्लैफायो मोन नङा होमबा नोंथां। जेरै ख'खा सानाय सेन सानाय नङा होमबा जेजों ना सारनाय बेफोरबो मैहुर खालामनाय गोग्लैयो आरो जेरैबो गोदोनि समफोरावहाय जे नाराबारिफोराव आरो नाराबा जेराव माइ हाखांङो बे नाराबारिफोरावहाय माने माखासे एन्जतफोर मोनो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
ओ बोरै एन्जरखौ हमो आरो माबोरै मैहुर खालामनानै जायो। मानो जायोमोन बेखौहाय आं एसे फोरमायनानै होनोसौ नोंथां।
औ एसे फोरमायदो दे नोंथां।
बे समावहाय गोदोनि समफोराव माने जोंबो एसे एसे लोगो मोनबोदों आरो ना जेराव नाराफोराहाय ओ ओ नाराफोराहाय ग्रौ ग्रौ जायो बे समावहाय नाराफोरावहाय माने एन्जरफोरा बिदिनो दांसलि मा दांसलिया एन्जर गिदिर बिनिफ्राय बाथा सिरा एन्जर बेफोरबायदिनो अनेकथा रो खोमनि एनजरखौ मोनो आरो ना बिदिनो ज' ज' बिदिनो साब्रै साबा दसजनसो जानानै आरोना बिसोरजों नारा अ गाग्लेम गाग्लेम माने एन्जरखौहाय बेंखमलायनानै गेजेरावहाय हमो आरोना माने जोबोद
औ नंगौ नोंथां।
इन्टारेस्ट बा मिनि टाउनाबो जायो आरोना बेफोरावहाय माने बिनिफ्राय जेनाखि बै बाथा सेरा एन्जर होनो नङा होनोमबा नोंथां। बे माथासिरा एन्जरा थुरिबारियावबो थायो। नारा नारा बे नारायावबो थायो आरोना नारा बिसोरो नारा बारा गुद्रुाव थाया एन्जर बाथा सिरिया। बिबदिनो नारा एसे खमाव थायो आरोना बिदिनो जोसा जोसा माइनि नारा। माइब्रानि नारा बिदियाव बांसिन थायो आरो बिसोरो ओरैबायदि खारो। बिसोरखौहाय माने हमनो जानला मोनला मोनस्लाब नागिरा आरो ना आखाइजों हमनो। आखाइखौ ओरै सानानै दोनग्रोलायखानांगौ आरो ना। बेवहाय मोनसे ओ सुजोंहाय बै खिजुर बिफांनि सु सु फोरजोंहाय माने एन्जरनि थाखाय मोनसे खखा बानायनाय जायो आरो ना। बेखौहाय ओ नारायावहाय लामारो बेफोरावहाय सानानै दोनो आरो। सानानै दोननानै जौ एन्जरा हाबलांबाथाय माने ओंखारबोफिननो हाला बेफोरबायदि मोनसे ओ औ। बेबायदि सानानै हमनानै जायोमोन आरोना आरो मोनसे दंबावो जोंहा दाउ दुलाबाथा होसोनाय। दाउ दुला बाथाफोरखौहाय जेरै माइ हादान हादान जे माइ हानाय समफोरावहाय दाउ दुला बाथाखौ जमो बिदिनो गेजेरनो बाथुलफोर लायो आरोना बे समावहाय।
बाथुल फोरजों दाउ दुलबाथायाथ' बारा बिरनो हायानालाय नोंथां। ससे जि बिरनानै अबेबा माबायावहाय ओ नाराफ्रावहाय आलि खनायावहाय ओ ज्राब बिरनानै गोग्लैहैबाथाय बेखौहाय बेयाव नागिरबानो मोनबाय आरो ना ए बेबायदिनो आरो माखासे ओरैबायदिबो खोनाबोबावदों आरोना जों गोदो गोदाय समफोराव माने
औ नंगौ।
दाउ दुलाबाथार हाय मोसौ गाग्लिनाय जे आलि खना आलि खना। बिदियावहाय हाबनानै थायो आरोना। मोसौखौ गिनानै बिसोरो आलि खना हाबनानै थायो बेफोरावहाय लावखारफ्राहाय हमनानै मोनबोसखारोमोन आरोना बेबायदिबो जों खालाम बावदों। आरो बिनिफ्राय जोंहा जेरै सेसाखौ मैहुर खालामनाय नङा होमबा नोंथां। सेसाखौहाय फानाव फोनांनो हाय बोरैहाय फोनांनो हायो होनोमब्ला माने गोदोनि सम समफोरावहाय जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माने बिसोरो गुनाजों हाय बिसोरो फान खालामोमोन आरोना फान खालामनानै बिसोरो जे जायगायाव सेसेया गांसो जायो बे जायगायावथ' माने सेसानि खि बेफोरखौ नुखायो आरोना सेसानि खिफोरखौ बिदिनो अनेक नायनानै माने आगान माबा खिफोरखौहाय बिसोरो थाल लानानै खिया गोदानब्लाथाय बे सिसेया फैबाय थायो आरोना बेयावनो बिसोरो एसे जायगाजों जिसे थाव थावायबोगोन बायदि ओंखारबोगोन बायदि बेयावहाय गुनाजोंहाय फान खालामनानै हाला हाला हाला हाला हला हाला हाला दोननानैहाय
गुनाखौहाय सानानै दोनो आरोना अखानायनायै फुङावहाय थांनानै नायफिनो आरो ना नायफिनब्लाथाय सेसाखाया नांनानै थाबाय आरोना जि नांनानै थाबाय बेयो खारग'लांनो माने गोब्राबसै आरोना जायगायावनो थाब थाबथानानै थायो आरो ना खार'नो हाला बेबायदि नेवलाय सानाय मोफौ सानाय अनेकथा रोखोमनि दङ आरो ना नोंथां दा नों नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायदों नोंथांनि ओनसोलफोरा माबोरै माबोरै माहुर खालामोमोन
नोंथाङानो गोबां माबाफोरखौ आदब खायदाबफोरखौ फोरमायलांखाबाय दा आङो मोनसेल' फोरमायनोसै सार जों जेरै गोदोनिफ्राय मैहुर खालामनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो खालामोमोनथ' आं बेखौ जेब्ला उन्दै समफोरखौ नुयोमोन जेरै जों जेरब मैफोरुर नङा होमा नोंथां मैफोरखौ जों जेब्ला हाग्रा बंग्राफोराव जेब्ला जों मैहुर खालामनो थाङो जों गामियैनो थाङो नङा होमबा नोंथां बांसिनानो गामियैनो जेरै आरो बिस जन त्रिस जन गाहाम ज सल्लिस जन गाहाम ज' जालायनानै मा बै समावहाय मैहुर खालामनो थाङो आरो मैफोरखौहाय जे हाग्रा गुदु ओनसोलफोराव थांनानै मैहुर खालामहैयो आरो बे समाव मा खालामहैयो जेनेबा जोंनि मानसिफोरा मा खालामो बोरला थिर सिखा नङा होमबा नोंथां लावथि बेफोरबायदिखौ लानानै ज' ज' ज' थाङो आरो आरो मा खालामो थांनायनि सिगां माने हाग्रा गुदौआव थांगोनथ' बेनि सिगां मा खालामलायो जों मोनसे फुजा होलायना थांग्रोलायनाय बेफोरखौ नुनो मोन्दों आरो बै समावहाय फुजा होलायनानै आरामनो जेनेबा जाहाथे जेबो खैफोद आफोदा जाथों नङा होमबा नोंथां जेबो माबा जाजों जेराव मोजां मोजां थांनानै फैफिननो हाथों दा बेनि थाखाय मैहुर खालामनाया सिगां सिगां फुजा होनाय बेफोर आदब खायदाखौ नुदोंमोन आरो आङो बे समाव फु मैबो खालामनो थांसै ज' ज' ज'नो नङा मोन थां थांनानै जेन हाग्रा बंग्रा फोराव बेंखौन हैसै गेजेर गेजेर गेजेर गेजेर माखासे मानसि साबसोयै नङा नोंथां हुननो थाखाय हाग्रा गुदुंनिफ्राय ओमफ्राय जेब्ला मैफोरा खारनोसै नङा होनबा नोंथां खारनाय समाव मा खालामो बेखौ बोरलाफोरजों गावनोसै आरो जायफोराखर न' मोनथां खायदा लाय खायदा दा बेयाव जुदि गावनायफोराव सोरनिबा बा थिरा जुदि नांफायोबा एब नाव माथ'
औ
नांबायबाबो माथो जानोसै बेखौहाय जेनेबा जेब्ला राननाय सम बाहाग फैफिननानै न'आव फैफिननानै जेब्ला बेखौ सावै मायै ज' गोदानानै नङा होमबा नोंथां जेब्ला राननाय सम जागोन। बेयाव मा जायो जायनि थिरा नांदोंमोन मोनथाम जायनि बे मैयाव नांदों बे मैफोरखौ ओस मोनसे माने बारा फान बारा मोनसे माने बाहाग बारा मोनो आरो जायनि थिरा हाबदों। नङा होमबा माने बिनि थिरा हाब्बाय नालाय गावनो हाबाय नालाय नङा होमबा दा बेहा फानसे बारा मोननाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो बै समाव। नाथाय नोंगौ नोंथां दा मैहुर खालामनायखौ नुखालायानो फ्रायैनो। आरो जों हाग्राफोरावबो हाबनो हाखाला आरो जोंनियावथ' बेफोरबायदि हाग्राबो गैला दानि जुगाव।
आरो मा जाखो दानि दिनाव माने एसे आयेनाबो गोरा जाबाय नालाय नोंथां नङा होनबा नोंथां बेफोरबायदि माबा मैहुर खालामनाय हुदाफोरखौहाय गारजोब्बाय मानसिफोरा। आरो दिनैनि सानाव बयबो गाव गावनि न'खर सालायनाय‌ रांखान्थि आरजिनाय बेनि सायावसो बांसिन गोसो होबाय आरो दा। दा मैगं जों गैया होनना गासैबो बेफोरबायदि गिदिर गिदिर जुनारफोरखौ मैहुर खालामनाया दङ फिसा फिसाफ्रा दङ नोंथां होननाय बायदि एन्जरफोर माबाफोर नङा होमबा नोंथां। फिसा फिसा जुनादफोर दङ नाथाय बिदि मै थै बिदि बारा गिदिर गिदिर जुनारफोरखौ मैहुर खालामनायखौ जों नुला आरो आरो‌ खालामनोबो खालामनो हानाय नङा नोंथां जाय आयेना बेफोरखौ गावनाय नुयोबा बा बेफोरखौ बेफोर खालामनाय नुयोबा गो ख्रों राहा लायो नङा होनबा नोंथां दा बेनि थाखाय जोङो नुनो मोनला आरो आरो सिगां समफोराव जोंङो गोबाङैनो बेफोरखौ मुहुर खालामनाय आरो सिगांनि समफोराव मा जायोमोन जोंनि मानसिफोरा बांद्राय खामबाय थायामोन गायखांनाय फुखांनाय समबाथाय जेब्ला थाइ मारा थिखोखांनाय समबाथाय जोंहा बांद्राय खामबाय थायामोन आरो बेै समावहाय। आमफाय बेखायनो मानसिफोरा मा खालामो ओ मैहुर खालामनायाव ओंखारलाङोमोन आरो मैहुरजों जायोमोन नालाय बै समावहाय। नाथाय दिनै सानावहाय माने मानसिफोरा गोबां गाव गावनि लाइफआव बेस्थ' जाबाय नङा होमबा नों नोंथां बेस्थ' जाबाय गाव गाव न'खर सालायनायाव बेस्थ' जाबाय। ओजों ओजों जेनेबा रां रुफाफोरखौ जों बोरैबा आरजिनो हागोन न‌ङा‌ होमबा नोंथां। आरो फिसा फिसौखौ जों बोरै मोजां खालामनो हागोन गावनि न'खरखौ जों बोरै सालायनो हागोन बेफोराव बेस्थ' जाबाय नङा होनबा नोंथां। जायनि जाहोनाव जों बेफोरबायदि मैहुर खालामनायखौ नुनो मोनला नङा नङा होमबा नोंथां।
औ
दा नोंथां जोंहा नंगौ सावरायनांगौयाथ' गोबां दंबावो आरो माखासे आयदब खायदाफोर दंबावो जोंनियाव नङा होमबा नोंथां दा बेखौथ' बुंना फोजोबनो हाला दा जोंहा समाबो जाबायमोन नङामोन नोंथां दा नोंथांनि फ्राय आङो मैहुर खालामनाय आदब खायदाखौ जोबोद बा गोबां सोलोंनो मोनबाय आरो मिथिनो मोनबाय होननानै आङो सानो आरो।
ओ नोंथां नोंथांनिफ्रायबो आङो माने माखासे मैहुर खालामनानै आरो खायदाखौ मिथिनानै गोजोननाय थाबाय आरोना नोंथां।
ओ
दा बिदिब्ला गोजोन्थोंसै नोंथां।